ओ
हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ आंनि आवासा खोनाहैदोंना नोंथां
औ खोनादों
अ गिबियावनो गिबियावनो मोनानि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ दा नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि ना
नोंथां औ औ फ्रि
दा नोंथां आं नोंजों ओ मोनसे से आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ दा आयदाया जाहैबाय मबाइल फन मबाइल फन आरो कम्पिउटार। बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों आरो। औ दा मबाइल फन होनोबा थ' आरो आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय मोनसे ओ गोनांथार मुवा बेसाद आरोना बियो ओ जायनि जाउनाव बे नंङाब्लानो मोनसेबो खामानि जानो जायिया माने जाया आरो। आहाम दा जोंनि नैबे सोलिबाय थानाय आथ आथिखालनि मुगायाव कम्पिउटारा जाहैबाय मोनसे गोनांथारा मुवा बा बिजों दारिमिनारि मोनसे ओ नांथारगौ जिनिस आरो दिहुनथाइ मोनसे जिनिस। ओ मोनफ्रोमबो खामानिनि बिथिंङाव दा लिरनाय फरायनाय बा माबा मोनसे बायदिसिना खामानिनि बिथिंङाव जाहाथे नैबे ओ कम्पिउटाराहाय जोंनि गोबां सहायसुला बा हेफ हेफाजाब होयो आरो। जायनि थाखाय ओ दिनै गासैबो बिथिंङावनो ओ बेखौ बाहायनाय जाजोबो। आरो लोगोसे जाहैबाय ओ जोंनि नैबे मबाइल फन जायखौनाखि जोंङो सानफ्रोमबोनि समाव बाहायबाय थायो। ओ दसे समावनो जोंङो ओ बेखौ थुबाय थानाय जायो बा बाहायनाय जायो। आ बे नंङाब्लानो मा होनो ओ जोंङो आगानसेबो दावगानोबो हानाय नंङा जायनि जाहोनाव जोंङो ओ सासेजोंबो गुबुन सासेनि कनटेक्ट खालामनांगौ जायोब्ला जोंङो मबाइल फननि गेजेरजों ओ जोहै जोंङो ओ बाथ्राखौ मोनथिलायनो हायोब्ला ओ मोनथिनो गोनां खोथाफोरखौहाय ओ खाथि खाथि लोगो मोनलायालासिनो ओ जोंङो गोजाननिफ्रायबाबो खौरांखौ मोननो हायो आरो। नंङा होमबा नोंथां?
मबाइला दा माने गोदोनि दिनावथ' बिदि मबाइल गैयामोनना जोंङो ओ ओ ओम सासे मानसिजों खौरां सासे मानसिनो खौरां हरनो बा रायलायनो बा ओ स्टिकजोंसो हरनो गोनां जायोमोन गोदोनि समाव नंङा होमबा? दा मबाइल मोननानै बेबायदि सुबिदा जाबाय जोंङो दा मबाइलजों गोजान गोजानाव थाबाबो जोंङो रायलायनो हायो दा खाथि खाथियाव थानाय बायदि जोंङो लेनदेन रायलायनो मोनो बेफोरखौ जोंङो। सुबिदाखौ मोननो हादों मबाइल मोननानै नंङा होमबा नोंथां?
औ औ दा गोदोनि समावहाय जोंनि आइ आफामोन आरो जोंनि आदै मादैमोना खोन्थायो जे ओ जोंनो जेब्ला जोंङो माबा मोनसे गोनां खामानिनि थाखा फ्राय सोरनोबा इनफर्म खालामहरनांगौ जायो अब्ला जोंङो लाइजामनि जोहै गोबां ओ लामा हान्थिनानै जोंङो ओ जाय लाइजाम रानगिरि बिथांमोना माने खस्थ' खालामनानै लाइजामखौ हैनो गोनां जा जायोमोन आरो। नाथाय दा आथिखालावहाय गोबां जोंङो फ्र ओ जों दावगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ग्र' जाबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ जायनि जाहोनाव दिनै मोनसे खामानिबो ओ गोबाव सम समनि खामानिया दिनै सेकेणडआवनो जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ।
हेल', आंनि आवासो सहैदों ना नोंथां।
ओ सफैदों नोंथां नाथाय एसे माबा दों एसे ए नेटवार्कआ एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथांनियाव खोनानो नागिराखै आरो खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
बे मबाइला औ उम मबाइलानो बेनो आरो जोंनि थाखाय बहुद सुबिदा होगासिनो। जों माबा मोनसे फिसा खामानि मावनोबाबो जों मबाइलनि दारै मावनो हायो। ओ आथिखालावथ' दा ओ लेखा फरायनाय बा अनलाइन क्लास बा ओ अनलाइन एप्लाइ खालायनाय बेफोरबायदियाव जोङो दा मबाइलजों बुहुद हेफाजाब मोनगासिनो दं नङा होमबा।
औ औ नोंथां औ। जेरैहाय दा जोङो बायदिसिना मोनसे ए एप्लाइ खालामनांगौ जायोब्लाबो बा जोङो ओ गुबुनावहाय जानाय ओ बायदिसिना रोखोमनि जेंना जेंगोना बा मोनसे जाथाय जानायफोरखौहाय जोङो मबाइलनि जोहै जोङो ओ नुनाय जायोखि आरो दाथ' आजिखालि माने टिभि फोरखौबो एसे दंब्लाबो सोरनावबा दा थाब्लाबो बाहायलिया बा नायलिया आथिखालाव माने पकेटावनो मबाइला थाफाबाय थानाय हिसाबै औ मबाइला माने पकेटाव थाफाबाय था थानाय हिसाबै जोङो मबाइलखौ दिरुननानै ओ नांगौ समावनो माने खुनुरुखुम मोनसे समावनो नायनो हागोन। आरो दा बिनि जोहै जोङो अबेयाव मा जा जादों बा गोजानाव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों जों बिनि सोमोन्दै ओ दसे समावनो जोङो मबाइलनि जोहै मोनथिनो हायो आरो दा गोदोनि समावथ' बेबायदि नङामोन नाथाय आ आथिखालावहाय गोबां ओ ग्र' जाबोनायखौ जोङो नुबाय आरो। दा मबाइलनि जोहैनो जोङो ओ जोंनि नांगौ जेसेबांखिनि जोंनो नांगौ माबा मोनसे जोङो सोलोंनो गोनां बा माबा मोनसे जोङो। ओ रोंनांगौ गोनां जोंहा गोबां थायो हिसाबै जोङो। मबाइलावनो ओ। मबाइलनि एप्स एबा बायदिसिना मोनसे ओ सोलोंग्रा एप्स। थायो बे सोलोंग्रा एपसफोरखौहाय जोङो ओ मबाइलनि दारैनो मोनजोबनो हायो आरो बे मबाइलजोंनो जोङो। लिरनाय फरायनाय माबा मोनसे जोंनि। ओ नांगौ रोखोमनि जिथु जों सोलोंनो गोनां बेफोरखौ जोङो मबाइलजोंनो खाथिखालाव मोनजोबसै आरो ना नोंथां।
औ अनलाइन खामानि मावनाय मा मावनाय बेफोरो गासिबो सुबिदा जाबाय आरो जोंनि थाखाय दा आरो मबाइला जों मबाइलखौ जोङो फिसा हिसाबै जोङो जेराव थाङा जों लोगोसे लाफानानैबो थाङो। लांफानो हायोायो। जिखुनु खामानियावनो जों बाहायनो हायोना मबाइलखौ बेनि थाखायनो बिराद सुबिदा आरो। मबाइला मोनसे सुबिदा ।
औ औ आरो जोंना जाहैबाय कम्पिउटार। जाय जाय खामानिखौ जोङो मबाइलनि दारै मावनो हाया बा मबाइलनि थाखाय मबाइलनियाव जोंना आद्रा जानानै थायो। बे खामानिखौ जोंना कम्पिउटारा मावो नङा होमबा?
औ।
अ औ।
औ जाजोब्बाय जों मबाइलाव हाजोबै जिनिसखौ जोङो कम्पिउटारजोंबो मावनो गोनां जायो।
औ जेरैहाय जोंना दा माखासे डेटा सेभ खालामनानै जोङो ओ जिर'स खालामनाय आरो जोंना माखासे फर्म दिहुननाय बायदिसिना खामानिफोरखौ हाय जोङो कम्पिउटाराव मावनो हायो आरो जेरैखि जोङो मोनसे डाटा दिहुन नांगौ जायोबा माबा मोनसे बुस्थुखौ जोङो मबाइलावबो हाजोबा। बे हिसाबै जोङो कम्पिउटाराहाय इजिलि माने डाटाखौहाय मोनसे सोरनिबा इनफरमेसन डाटाफोरखौ दिहुननो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां। कम्पिउटाराबो ओरैबायदि मोनसे जिनिस इम्परटेन्ट जानानै फैबाय दा जोंनि लाइफआव गोदोनि समावथ' बेफोर गैयामोन नालाय कम्पिउटारफोराबो।
ओ बहुत खामानिफोरखौ जों मावनो हायामोन दा कम्पिउटार थानानै जोङो अफिसनि खामानिफोरखौ जोङो न'आव थानानैबो इजिलिबो मावनो हाबाय नङा होमबा कम्पिउटारनि दारै
औ औ औ।
खोनादों दा औ कम्पिउटारनि दारै जोङो इजि मावनो हाबाय जेरै औ। कम्पिउटार गोयै समाव जों खामानिखौ जोङो थाबैनो मावनो हायामोन नाथाय दा कम्पिउटार फैनानै जोङो
औ औ।
सानथाम सानब्रै जों जानाय खामानिखौ जोङो दा एक, दुइ मिनिटनि गेजेरावनो जों मावनो हाबाय नङा होमबा? दा बे जोंनि थाखाय बुहुद मोजां आरो। गो-गोगगाथाव बाथ्रा बुंनो हागोन जोङो कम्पिउटारखौ। लानानै
औ औ औ। औ जायनि समावहाय नैबे दा जोंनि बेसिक बेसिकम माबा जोंनि बेसिक जिखुनु फरमुला बे फरमुलाखौहाय जोङो दा गासैबो आथिखालनि गासैबो सुबुङानो मावनो बा थुनो हाखाासै नङा होमबा नोंथां? जायनि थाखाय दा आथिखालावहाय कम्पिउटारा मोनसे कर्स हिसाबै कर्स लायाबाबो दा बेसिक फरमुलाफोरखौहाय जोंनि नैबे आथिखालनि जेनेरेसनाव नों आं साफा सानै सुबुआबो ओ ओ गोरलैयैनो थुनो हायो आरोना बाखि माने औ औ। बाखि इसिबां गोरा- गोरा खामानिखौल' माने जोंना कर्सनि गोनांथि जायो नाथाय बे फिसा- फिसौ खामानिफोरखौहाय जोङो नों आं सासे -सानै सुबुङाबो मावनो हासिगोन आरो।
मावनो हायो दा।
औ।
नोंगौ नोंथां। कम्पिउटारखौथ' आरो दा बयबो औ खोनादों नोंथां?
कम्पिउटारखौथ' दा जोंना गासिनावबो थाजोबा नालाय आरो बे थाइसे थाइनैजों मोननाय जिनिसबो नंङा बा जोंनि गामियारि बेफोराव बा जोंनि नैबे जिथु लकेल जायगा बेफोराव इसेबां रावहाबो लानो हानाय गोहो थायाबो जानो हागौ नाथाय जोंङो जाखिनि थ जाखिनि लानो हानाय बिसोरो जाहाथे सासेया गुबुन सासेजों मदद होलायनाय। बा एसे एनै रांफोरनि खरसाफ्रावनो जोंना सहाय होलायनाय बेबादिखौ जोंङो जोंनि बे लकेल एरिया बा गामि फोरावबो नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां?
औव
दा नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नै नोंथांनिसिम आंनि बे कम्पिउटार मबाइल आरो कम्पिउटारनि मबाइल आरो कम्पिउटारनि बागै जि एसे मोनदांथि दंमोन। आं नोंथांजों सेयार खालामनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों।
औव
बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? औव फिन खनसे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
गो गोजोननाय थाबाय
गोजोन्थों नोंथां।